अ
खोनायाखै?
खोनादों दे।
मा खालामदों।
दोङो नोंलाय?
आंबो दों जनानै दुगैखांना ओरैनो।
अ मा ओंख्रि मादों जासोखो?
दालि ओमफ्राय अमा बेदर।
उम ए
नोंसिनिखि नोंसिनिखै अखा हायाखै?
जोंनिखिन अखा हायाखै दा खोमसि जाबाय दखं हासिगोन नामा दायो। दा हागोन बायदि मोनो। ओमफ्राय
सान्दुं दुंदोंलै
गोसाथार दुंदों नामा?
उम गोसा दुंदोङानोथर' जोमैया खावसे दों खावसे गैया।
दिनैलाय मा मा खामानि मावसोखो?
माइ गायनो थाखाय माबा आलि खोहैदोंमोन। आलि खोहैदोंमोन दुब्लियाव ओमफाय दासो ओंखाम जाखानानै जना दों।
ओ नोंसालाय बेसे हा बेसे आलि खो
सय बिगानि सय बिगानि खोन्दो दा। सयबिगानि खोगासिनो माने दा खोखाङाखै आरोना दिनै जोबगोना जोबा नायनि। खोनायाखय? हेलौ मा नेट गैया नोंना?
हेल' खोनादोना?
औ औथ' खोनादों नों खोनादोंना खोनायाखै?
हेल'
खोनादो?
अ' आं खोनादो नों
आंबो खोनादों। खोनादों आंबो माने नोंनिया नेट गैयामोन दानि।
नोंथाङा अ' नोंथाङा ओ मा फरायगासिनो दा?
उम दा माबा खा बिए कमप्लिट जासिगोन ग्रेजुयेटनि।
ए एमफाय ओंखाम ओंख्रि सङो सङोना नोंथाङा?
सङो। गासिबो रोंजोबो ओंख्रि ओंखाम फाजा एवनाय।
अ' दिनैनि खोलाय नोंथाङानो संदोमोन नामा?
आं सङाखै दिनैनि सासे आदा संदों मामा लानि।
मा होनदो?
मामा लानावसो दंफैयोना आं आदा संदो आदा।
ए दिनि मा जानाय?
अमा बेदर भाजा आलु।
अमा बेदरखो नों संनो रोंगोना रोङा?
रोंगो।
ओमफ्राय नोंनि फेभरेट ओ माहोनो भाजाया मा? हेल'
उम
हेल' नों
माया?
खोनादोना? नोंनि फेभरेट भाजाया मा होनदो?
हेल'
हेल' अ' आं खोनादो बुं। नोंनि नोंनि फेभरेट भाजाया मा?
दङ।
आं खोनादो नोंथाङा बुं।
खोनायाखै?
आङो खोनादो नोंथाङा बुं। हेल'
हेलौ
नेट गैयालै आसोल नोंना बेलेगाव थांलाय अमा बेदर।
नोंथांनि फेबरेट भाजाया मा?
आंनि फेबरेट भाजाया अमा बेदर अमा बेदर फ्राय। हा नेट गैया आसोल नोंना।
खोनदोना खोनायाखै नोंथाङा? नोंथाङा
आं खोनादों खोनाया माने अमा बेदरखौ फासथाव आङो पियासखो एवग्रोबाय एसे बोरैबा गोसोम जा माबा गोजा जालायनाय। ओमफ्राय सामब्राम गुफुर बानलु थबसियाव देना लाबाय। ओमफाय जेब्ला सामब्राम गुफुरा एवनानै इदिनो एसे रानस्रोबाय आरोना ओमफाय उनाव अमा बेदरखो होना होबाय। अमा बेदरखो होनानै ओफाय उनाव अमा बेदरखो फ्राम फ्राम एवबाय ओमफाय उनाव रं होबाय संख्रि होबाय। बेनि उनाव ओमफ्राय अमा बेदरा एसे खामबा ओमफाय देना लानाय स सामब्राम गुफुर बानलु इखो दैजो गलायनानै इयाव गारना होबाय। ओमफ्राय बिलाहि मायफोर इदिनो होनोबा बिलाहि होना होबाय। माने बे बिलाहि होबा ग्रेबि जायो नालाय ओंखायनो बिलाइखो होनो होबाय आरो ओमफ्राय। होनानै होबाय खोबना दोनबाय इदिनो बिस मिनिटसो खोबना दोनबाय दोननानै ओफ्राय उनाव बोखारनानै दिनो मस्लाफोर होनोबा मस्लाफोर होबाय। उनाव मोनबाथाय जाबाय आरो।
उम ओमफाय दाथ' नोंथाङा आलि खोगासिनो ओमफाय बे ओ नोंथाङाथ' बिदिब्ला होमबा आबाद थिलिनि बागै गोबां ओ मिथियो।
उम ओमफ्राय
खोनायाखै आसोल लबर बोनाय बायदिसो बोख्रेजोबदो
नोंथाङा थ' ओ आबाद मावनायनि सोमोन्दै मिथिखायोना ओंखायथ' दा नों थाङा बुंनायसुन मा बायसा
माया हो हो?
हेलौ नोङो बेलेगाव साइद आव थांलाय नोङो माबायाव खामसालिफोराव थायै थां
आ आबादखौ मााबायसा मावो नोंथां?
आबादखौथ' आङो इदिनो माइ आबादखौ माइ आबादखौ इदिनो फास्स्टाव दै जाबाथाय दाथ' आरो दैज्लां बोथोराव दै दैलु बोथोराव दै जाबाय थायो टेक्टरफोर बिदिनो हालएवबाय उनाव
आं खोनायाखै